हेर' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ'।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ बदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बैसागु होनबाथ' जोङो आथिखालाव मोननै रोखोमनिल' नुसै नोंथां।
औ
बिदिनो दा जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा बे मोननै। जि रोखोमनि दं बेखौनो फालिबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां बे मोननै रोखोमनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना सिगाङावनो मोसौनि बैसागोआ थाग्रोयो बेनि उनावसो जोंना मानसिनि बैसागो फैयो।
औ
बिदिनो मोसौनि बैसागुखौ माबोरै फालियो होनोबा जोंनिखै सिगाङावनो
बिदिनो मोसौनो थुखैनाय समाव गोबां बायदिसिना फिथाइ सामथाइ हाग्रानि लाइफांनि गोनांथि जायो नालाय बेखौ थियारि खालामग्रोनायखौ नुयो आरो नोंथाङा
औ
बिदिनो मोसौनि बैसागुखौथ' जोंना सैथ्र' दानानि जोबथा खालारावनो खुंनाय जायो बिदिनो बेयाव गोनांथि जानाय फिथाइ सामथाय होनोब जोंना न'निनो लाव फान्थाव आरो हाग्रानि बिफां लाइफां होनोबा मोखोना बिबार आरो खाथ्रि बिबार आरो दैमा दै दैमा दैसायाव मोननाय माखासे थाराय बेफोर लाइफांफोरखौबो बुथुमना लाग्रोनाय जायो आरो जोंनि नोंथां आरोबाव बेनि अनगायैबो न'निनो जिगिलि गिथि बाब्रि खब बेफोरखौबो लाबोनायखौ नुयो जोंनिखै बिदिनो सैत्र' दानानि जोबथा खालारनि सिगाङावनो जोंनिखै बेफोरखौ लाबोफायो बिदिनो लाबोखांनायनि उनाव जेब्ला सैथ्र दानि जोबथा खालारा फैयो अब्ला फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां हाना लायो हाना लाखांनायनि उनाव माखासे माला सुयो आरो माखासेखौ जेब्ला मोसौखौ दैमा दैसा नङाबा हाखर फुख्रिफोराव थुखैनो लाङोब्ला सारनो थाखाय खावसे दोनो आरो नोंथां
औ
बिनि अनगायैबो जोंनिख मोसौनोबो मोसौनि बैसागो हिसाबै गोदान दरब होयो बेखौबो फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांखौ थियारि खालामनाय दिनखालिनो जोंनिखाय गोदानै बायनानै लाबोनायखौ नुयो आरो
मानो होनोब्ला गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जेब्ला मोसौनि बैसागु जायो इदिनखालि थियारि खालामनो मोना होननानै फोथायबोगासिनो दं जोंनिखबो आरोबाव बिनि अनगायैबो बो जोंनि ओनसोलखै नोंथां मोसौनि बैसागुआवथ' मोसौखौ उदाङैनो सानसे नागारनानै होनाय जायो नालाय बेदिन खालियो जाहाथे मोसौ मोसौखौ हाग्रानि मोसा लख्राफ्रा जानो हाया होननानै मोनसे फोथायबोनाय बायदियै जोंनिख्रुइबो साराय नङाबा थौनि हांगारखौ लाइजौआव एर'ना लानानै थाव गुबैजों लगायना जि हाग्रानि बे थाराय बेजों थफा थ'फा गोसोम गाब फोनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ
बिदिनो जोंनि दिन जोंनि ओनसोलख मोसौनि बैसागोआ थाङो आरोबाव मानसिनि बैसागु होनोबाथ' जोंना बैसाग दान से खालारनिफ्राय जागायो नालाय नोंथां
जोंनि ओनसोलखाय मानसिनि बैसागोनि फारसे बुंनो थाङोब्ला से बैसागआव सिगाङावनो न'खरनि बिगोमा जाय आइजो बियो दुगैस्रां लोबस्रां जि गोदान गाननानै आलारि बाथि सावग्रोनायखौ नुयो
बिनि उनाव न'खरनि जि मानसि थाबावोबा गेदेर उन्दै ज' बोर लालायलायनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो न'खरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जि न'निनो जाथि खुरमा आरो गामिनि गेदेर गोलावफोर बेफोरखौबो उन्दैफोरा्रा खुलुमनानै
बोर लायो आरो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरनो बोर होलाय लायनायखौ नुयो आरो जोंनिफ्राय से खालारा जोंनिया बिदिनो थाङो बोर लालायनाय मान होलायनाय आरो नै खालारनिफ्राय जोंनि ओनसोलख द' खालारसिम मागिनाय रंजानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो मागिनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै गावबागाव हानजा हानजा थायो। बिदिनो गाननाय जोमनायनि फारसे बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना दख'ना बिदनानो गुबै नालाय दख'ना बिदन गानो आरो फारसा गोजा लायो। ब्लाउस गोजा गानो आइजोफोरा आरो हौवा हिसाफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला गामसा गोथां गस्ला गुफुर बेफोरखौ गाननानैनो जोंनि ओनसोलखै हानजा हानजा मागिनानै ज' ज' रंजानायखौ नुयो बैसागोनि दिनाव
औ
बिदिनो जोंना मागियै मागियै द' खालारसिम थाङो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो जों जोंनि ओनसोलखै माखासे गेलेनाय बादायलायनाय बिदिनो
फांसन आरि खुंनायबो नुयो जाहाथे गेलेनाय आरिनायजों गामि ओनसोल नि मानसि एबा गथ'साफोरा जौगाखाङो बेनि थाखाय आरो नोंथां
औ
बिदिनो जेब्ला जोंना बैसाग दाननि स्नि खालार जायो अब्ला जोंनि ओनसोलखौ मोनसे गो दोनि फोथायनाय बोनाय बायदियै बैसाग दानाव बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगं स्निथा खांनानै जायोबा बेमार आजार जानो हाया होननाय मोनसे फोथायबोनाय बायदियै जोंनिख हाग्रानिनो खिफि बेन्दों दिंखिया माना मुनि गेदेर फिसा बिदिनो गोबां स्निथा मैगं खांनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां स्नि खालार खालि बैसाग दाननि बिदिनो जोंनि ओनसोलखै गोबाङानो गोबां रोखोमनि
मैगं थाइगंजों आं जेरै होनदों बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि खांनानै जानायखौबो नुनो मोनो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै खुङो माबोरै फालियो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ बिब्दियैनो फालिनाय जायो आरो ओ जोङो गोदोसो खोनादोंमोन दे बैसागुखौ से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव जोङो से दान फालिनायखौ नुनो मोनला आरो जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो जोङो बे स्नि सान खौ बायदि मुं होनानै फालियो जेरैबायदियै मोसौनि बैसा गु आरो मानसिनि बैसागु बिदियैनो गो बां बुंदों आरो जोङो बे मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौ खौ थुखैनो थाखाय बायदि जेरै बायदि जिराद जेरै लाव फान्थाव दिगिलिथि थाराय आरो फागा गोदान बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि सान फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो लाव फान्थाव बायदिखौ हाग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव उाव जोङो सारायनि जा हांगार बेखौ जोङो लाइ बिलाइयाव दहनना लानानै जोङाव गुबै फुननानै मोसौनि मोदोमै फोथ फोननाय जायो आरो जोङो मोसौनि मोदोमावल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिफोरनियावबो फोननाय जायो आरो बै सानखालि बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैमानि दैजों थुखैहैनाय जायो थुखैहैनायनि उनाव बिसोरखौ जेब्ला फोथाराव लाङो अब्ला जोङो जा हानानै लाखानाय लाव फान्थाव दिग्लि लथि बायदिजों बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बिसोरनि मोदोमा बुयै बुयै खुगा मेथाइ रोजाबनानै बिसोरखौ जोङो फोथाराव उदाङै हेगारहैनानै दोननाय जायो आरो बि औ बि सानखालि जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे मैगं खौबो जोो बुथुमनानै जायो आरो जेरैबायदि थालिर फस आरो थजौ खान्थाल फुंखा खिया मानै मुनि गेदेर उन्दै बायदिखौबो जायो आरो बे बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि ब आलारि बाथि लगायनानै फागा गोदान बावो आरो बिसोरनो बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंआव जोङो थाव गुबैबो फोनो आरो बेबायदियैनो जोंना मोसौनि बैसागुआ थांखांनायनि उनाव जेब्ला मानसिनि बैसागु फैयो बैसानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै आरो बाथि लगायखांनायनि उनाव न'खरनि गिदिर बिमा बिफा आबै बि आबौ आदा बाजैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो हो होयो आरो जोङो न'खरनिल' नङा जोङो गामिनि आबै आबौ मोनसे जानाय बा जोंनि ज गिदिर आरो उन्दैफोरनो मान होयो आरो गिदिरफोरनो जोङो ओ गिदिरफोरनोबो मान होयो आरो बिसोरनिफ्राय बोरबो लायो आरो बेनि उनाव जोङो थामथि साननिफ्राय बयबो गामिनि बोराय बुरैफोरा गुबुन हानजा आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन हानजा जानांग ज बैसु फोरबो फालिनाय नु ज बे रंजानायखौ जोङो गामियावल' नङा जोङो गुबुन गामिफोरावबो मोसानो थ थाङो आरो बेवहाय आइजोफोरा गोमो दख'ना बिदन आरो आर'नाइ फालि गोज्जा ब्लाउस आरो हौवाफोराबो गामसा आर'नाइ फालि बायदि गाननानै ओंखारबोयो आरो बेवहाय जोङो गोदोनि बायदियैनो जेरै दोरोङारि दामग्रा खाम जथा सिफुं सेरजा आरो थरखा बायदिजों लानानै रंजायोमोन जोङो बिब्दियैनो दासिमबो रंजानाया दोङो आरो बेनि उनाव जेब्ला बैसागुनि जोबथि सान स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि गासै। गासैबो गामिनि ज' जानानै जा रंजानानै मोननाय म माइरंबा फैसा बेजों जोङो जयै ओंखाम बोथिसे जाज्लायो आरो। बे सानखालि जोङो गामिनि गोजोननि थाखाय आरो बा संसारनि गोजोननि थाखायबो आरो। आरज गाबो आरो बेनि उनाव जोङो खायसे हाबाफारि। जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दानथेलायनाय गेलेनाय। मोसानाय बायदिफोरखौबो होनायखौ नुदों जाहाथे। गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो गुदुं जानाय बायदि आरो। मोनाबिलि सम फैयोब्ला जोङो खायसे रोजाबगिरिफोरखौबो लाबोनानै जोङो रोजाब फैनाय। खौ नुदों आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो बैसागुखौ बिबायदियैनो बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'। नोसै आरोना।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।